खोनादोंना
ओं खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
दं नोंथां नोंथाङालाय
आंबो नै ओ न' खाथियावनो थांगासिनो दं आयंमोननाव जुदि ओ नों थाङा दायो ओरैनो दंबोला आङो नोंथांजों दसे सम आखलनि बागै सावरायनाय ओ सावरायनायखौ मोन सावरायनांगौमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ
औ बिदिब्ला जागायजेनोसै ना नोंथां
औ नोंथां
ओ जों गासिबो मिथिखायोना जे जायखिजाया सुबुंनि सिनायथिया आखलनि गेजेरजोंसो बेरखाङो होनना
औ नंगौ नोंथां आदारा जेरै सुबुंनि थाखाय गोनां थिग बेबायदिनो आखलाबो मानसिनि जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे बाहागो
औ नोंथां मानोना आखलानो जादों गोजौआव गाखोनायनि गोनां जांख्ला
औ नोंथाङा आंनो आखल मोजां आरो आखल गाज्रि मोननैनिबो गेजेराव फाराग खौ खिन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानसिनि आखलाथ' बेनि थांनानै थानाय समाव सानफ्रोमबो ओ गावनि न'खरनि गेजेराव मावनाय दांनाय रायनाय होननायाव मानसिनि आखला नुजायो ओ बे आखलफोरनि गेजेरावनो बबेबा मोजां बबेबा गाज्रि जाय ओ जायबायदि आखला बाख्नायजाथ थाव सोलोंथाव बेफोरनो ओ बेफोरनो मोजां आरोथ' जाबायदिया खला मुगैथाव लाजिथाव बेफोरनो गाजि
ओ नोंगौ नोंथां
औ ओ जेरै सानफ्रोमबो सैथो राव बुंनाय गाहाम ओ गाहाम हाना गाहाम खाना मावनाय बेफोरनो ओ जाबाय मोजां आखल आरो मालायखौ सोलिनानै जानाय मालायनि इनाय खालामनाय बेफोरनो जाबाय गाज्रि आखल आरो
औ नंगौ नोंथां । जेसेबां गाबोनानो था जेसेबां धोनानो था रांखावरियानो था बेफोर जेबो नङा जुदि आखला मोजां नङाब्ला आखला मोजां नङाब्ला बिमा बिफानिफ्राय मोननाय नायख'नो हायि नुख'नो हायि जाख'नो हायि दोहोनाबो साननैसोनिल' जानानै थायो उनावनो बियो जोबलाङो जुदि आखला गाज्रिबा
औ औ नंगौ नोंथां । मानसियाथ' आखलनि थाखायनो बायदिसिना दायाव गोग्लैयो आरो बेफोर दायनिफ्रायथ' बारग'नो दोहोनफोरखौ फाननाङो सोरबाबा आखल गाज्रिनि थाखायनो दोन सासेयावबो जानो रोङा दोन फानजोबनानैथ' लानानै गामिनि मागिग्रा जानाङोना नोंथां
औ बेनिखायनो आखला मोजांब्ला मानसिया अनजायो बाख्नायजायो एसे एनै दायनिफ्रायबो बारग'नो हायो नाथाय आखल गाज्रिबा सुबुंफोरजों सोंखारि जायो गाज्रि गाज्रि बुंजायो
औ नंगौ नोंथां । औ नंगौ आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा बुङो जे बिमा बिफानि थैजोंसो फिसाया उजियो बेनिखायनो मोजां आरो गाज्रि आखला जोनोमनि गेजेर बिमा बिफानिफ्राय फिसिनो ओ फिसानायाव ओ फैयो होनना आरोथ' अ आरोथ' बेफोरखौ मिथिखायोआनोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
उम
मानसि हारिया मानसि हारियाथ' सोलों सोला
बयनिबो बे बेलायावथ' ओ जानानै फैयाना मानसिया गेजेरजों मानसिया गेजेरजों नाजायोब्ला गावनि ओ आखलखौ दानानै लानो हायो। बेनिखायनो सि ओ सिखावनि फिसायाबो माब्लाबा सादु जायो। आरो सादुनि फिसायाबो सिखाव जायोनो ना।
औ नंगौ नोंथां मानोना मानसि हारियाथ सोलोंसुला नालाय। मानसिया मालायनि फावफोरखौ नुनानै। सोलोंङो गाज्रि सोरबा। बा गाज्रिखौनो गाज्रि आखल दिन्थिनायखौनो सोलोंङो। खायफाया मोजां आखल दिन्थिनायखौ सोलोंङो आरो। बे रावा गथ'फोरनि बेलायाव गोरोबसिनो। गथ।
औ।
मालायनि आव फाव सोलोंग्रा गथ'फोरनि बे। आखुनि सायावनो सोरगिदिं समाजावनो। नारसिननो बोलो मोनदों जोंनि सोरगिदिं जाय। जायनि मानसिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो। आखल आखुआ। जेरै गथ'फोरनियावबो बिब्दिनो जालांनो नागिरो आरो।
औ।
बेनिखायनो जेरै। जोंनि सोरगिदिंबो मोजां आखुनि मानसि थानाया गोनां। आरो मोजां जोंनि बेनिखायनो सोरगिदिं। जोंनि सोरगिदिं मोजां। मोजां मानसि थानायाहाय गाहाम।
औ। औ नंगौ नोंथां नाथाय जे। जेरै जेरैखिजाया।
जेरैखि जाया मानसिया नाजायो। नाजायोब्ला गावनि आखलखौ गावनो दानानै लानो हायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
सानसुमै गोसोनि हेफाजाब लानो। जेब्लाबो गावखौ गाज्रियाव थांनो ओ। नागिरनायनिफ्राय हमथा हमथा। खालामब्लानो गावखौ गाव मोजां खालामनो हायोना।
औ। नंगौ बेनिखायनो जों मोजां मानसिफोरनि। मोजां। लोगोफोरखौ खोनासंनानै धोरोमखौ। साननानै जेब्लाबो मोजां लामाजों थालायनानै जिउखौ खांनो नाजायोब्लानो। बे जानानै फैयो।
औ। औ नोंथां ओ नोंथां नोंथाङा मानोना नोंथां मानोना आख'लानो जादों गोजौआव गाखोनायनि गोनां जांख्ला। बेनिखायनो बुंनाय जायो जे सोरहाबा रां गोमादोंब्ला जेबो गोमायाखै ओ बिदिनो ओ साख्रि साख्रि गोमादोंब्ला दसे ओ दसे माब्ला गोमालाय आरो आखल गोमानायब्ला गासैबो गोमाजोबनाय। ना नोंथां?
औ।
खोनादोंना नोंथां? मानोना आख'लानो जादों जेनिनो गुदि मोजां मोजां आखलानो राहानि गुदि ना? आरोथ' आ आख'लावनो बान्था आख'लावनो जुथा। आथिंनि सौथुनायावथ' गाव दुखु मोनो ना नोंथां?
औ नंगौ।
आथिंनि सौसुनायावथ' गाव दुखु मोनो नाथाय नाथाय आखलनि सौथुनायाव खैफोद सौफैयो आरोना। मानोना आख'लानो जादों मुंनि मुखुत।
औ नंगौ नोंथां। बेनिखायनो मोजां आखल दानानै लानो नाजानाय ने गोसो गोथौ मानसिफोरा बुङो बिजाबनि थांखिया जादों गावखौ गाव गोरों गोरा खालामनायजों लोगोसे मोजां आखल दानाय।
औ नोंथां। बेनिखायनो जोङो बिजाबाव मोननाय मोजां बोसोनफोरखौ लानानै गाव गावनि ओ गोरोन्थिफोरखौ गाज्रि हुदाफोरखौ ज्राब गारनांगौ आरोना। मानोना ओ आखल मोजां नङाब्ला लेखा रोंब्लाबो मान मोनाना। आरो गिदिर अफिसाराबो सिबिजायाना नोंथां?
औ। अब्ला जों दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां। नोंथांखौ आंनि जोबोर साबायखर बाउनाय थाबाय ओ आंनिफ्राय आरोना। आंनो नोंथांनि समखौ होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर बाउबाय।
औ दे नोंथां।
औ।